अ नोंथाङा फ्रि नामा?
औ औ फ्रि नोंथां।
आदसा
हा?
ओंखाम जाखांबाय नोंथाङा?
जाथ'वाखै नोंथां।
आदसा आं बिथांनिसिम दसे सम फ्रि दंबा मोनसे खोथायाव सावरायनो सानदोंमोन बिथाङा हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां।
उम होमबालाय आं बिथांनिसिम मोनसे टपिक लाना फैदों आं बिथांजों रायलायनो साननानै।
औ औ रायलाय जागोन दे नोंथां।
आदसा आं आंनि थपिकआनो जाहैदों जों बोथोरनि सायाव रायलायनो होननानै सो सानदों आं बिथांजों।
औ औ रायलायजागोन दे नोंथा।
जेरै जोंना गरम बोथोर गोजां बोथोर थायोना। बिनिसायाव बिथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ
आंथ' बोथोरनि गेजेराव गरम बोथोरखौ बांसिनानो मोजां मोननाय जाया आरो
औ
मानो होनोब्ला गरम बोथोराव जोबोद सान्दुं सान्दुंङाबो गोसा जायो आरो जोङो गरम बोथोर सफैनाय लोगो लोगो जोङो आबाद माइ आबादखौ मावनांगौ जायो आरो बे जोङो दुब्लि फोथाराव ओंखारनानै जोङो गोबां आरो बे बोथोरावथ'सानदुंङाबो गरमाबो बिराद बारा जायो नालाय बेनिखायनो
औ
आरो गरमनि गरमखौबो सहायनानानै बा सान्दुंखौबो जों सहायनानानै जोङो फोथाराव आबादखौ मावनो थाखाय जोङो थांनांगौ जायो आरो
औ नंगौ।
बेनिखायनो आं बारा मोजां मोना आरो गरम बोथोराव जानाय लोंनायाबो बारा मोजां नङा मानो होनोब्ला जेरै खान्थाल खान्थालाबो थ' गरमखा नालाय
औ
गरम बोथोराव जायोब्ला जोङो गरमखौनो जोङो सहायनो हायि जायो बेनिखायनो बे खान्थाल खौबो गरम बोथोराव थानाय ओय बारा मोजां मोना आरो बेनिखायनो।
औ नंगौ।
आं थ'दायो गोजां बोथोरनि सायाव रायज्लायगोन नोंथां गोजां बोथोर सफैनाय लोगो लोगो जोङो गासिबो जि जोम सुइटार लंपेन्ट बेफोरबायदि बायनांगौ जायो मानो होनब्ला गोजां बोथोर स फैनाय लोगो लोगो जोंनि
उम।
जोंनिफ्राव जोंनि ओनसोलफ्राव जोबोद गुसु बारहावा जायो आरो। आरो गोबां बिफां लाइफांबो जोबोद गुसु गुसु बार बारो बेनिखायनो जोङो सुइथार गाननांगौ जायो गोजां बोथोराव आरो जानाय लोंनायफ्राबो बिदिनो गुदुं गुदुं संबा गुदुं गुदुं जानाय जानांगौ लोगो लोगो मोनबानो। बिदिब्लासो मोजां मोनो नालाय गुदुं गुदुं जाब्लासो गोजां बोथोराव। आरो जोङो बेरायहैब्लाबो बबेबा जायगायाव थांब्लाबो जोङो जोबोद गानफब जोमफबै देलायनानै जोङो बेरायहैनो हायो आरो।
औ।
गोजां बोथोराव आरो जोङो गोजां बोथोराथ' बेबायदि बाहेरफ्राव जोङो आरो ओ गस्ला गाना मा गानोनो बेरायनो हाया। आओर गानफब जोमफब आरोे खम्बलफोर जोमनायजों जोङो ओ जेरायनानै थानांगौ जायो। बेरायहैब्लाबो आरो गोजां बोथोराव जोङो जोङो बांसिन फिथाइ सामथाइखौनो जोङो गोजां बोथोराव जेरै गरम बोथाराव जेरै खान्थाल मोननाय जायो बेफोरखौ जोङो गोजां बोथोराव मोननाय जानांगौमोन मानो होनोब्ला खान्थालाथ' गरम जायो नालाय बेनिखायनो खान्थाला गरम बोथोरावसो गोजां बोथोरावसो जायो। जाब्ला मोजां जागौमोन आरो नोंथां।
औ।
बेनिखायनो आङो गरम बोथोरखौ बारा मोजां मोना आरो गरम बोथोरावथ' बांसिन सान्दुंआव ओंखार ओंखारनाय जायो नालाय सान्दुंजों जोङो खामथाब जानानै जोङो आरो से हेराफ्राबो मोजां जाया आरो गोसोम जानो हमो आरो मोखांफोराव बायदिसिना इदिनो बगास्रोमफोर जानो हमो सेहेराफ्रा गाज्रि जालाङो आरो। सान्दुङाव थाबाय थायोब्ला आरो गरमफोरजोंनो खायसे खायसे ओनसोलफ्रावथ' गोबां मानसिफोरखौबो थैनायबो खोनायो आरो ओ बेबायदिनो आरो गरम बोथोराव। बेनिखायनो आङो गोजां बोथोरखौसो मोजां मोनो नोंथां आरो गोजां बोथोराव गायनाय आबादफ्रानो जाहैबाय कफि, बानदा कफि बेफोरनो आरो। आरो बिन्स, बिलाथि बेफोरबायदिखौ मोनो गायनाय जायो आरो गोजां बोथोराव। रैआरो बेफोर मैगंखौनो जोङो गोजां बोथोरफ्राव जायो आरो।
औ
दायो नोंथाङालाय नोंथांनि बायदिबालाय ना अबे मोनसे बोथोरा मोजां?
आंनि थाखायथ' आरो माने मोननैयाबो समान आरो जों हमना ला गोजां बोथोराव जोङो गोजाङो गोजां बोथोरनि आबादखौ मावो एबा जोङो गोजां बोथोरनि आबाद जि मोनो इखौ जायो जों गरम बोथोराव जि आबाद मावो जों बेखौनो मोनजायो बेनि थाखाय माने आंनि थाखाय मोजाङानो। मोनैबो खिन्थु जों आंबो माने बिथां होननाय बायदि गोजां बोथोखौ बांसिन मोजां मोनो मानो होनोबा जोङो। ओ गोजां बोथोराव बारा खस्थ' जाया बा बारा गरम जाया जोंङो माने मोजाङै थानो हायो। आरो गोजां बोथोराव जोङो। हमनानैला ओ गोजांनानै जोङो माने ग जोङो गरमावसो जों खस्थ' मोनो नालाय गोजां बोथोराव जों खस मानो मानो होनबा जोङो गुसु थानो मोनो आरो जोङो जानाय लोंनायफ्राबो गोजां बोथोराव मोजाङैनो मोनजायो मानो होनबा जोंना।
जों गथम बोथोर बायदि जों ओ जानाय मुवाफोरखौ जों बासिनो गोनांथि गैया मानो होनबा जो जों गोजां बोथोराव मा मोनो इखौनो जानो हायो जोंनाथ' हमना ला ओ गरम बोथोराव जो बिथाङानो खान्थाल जानाबा जों गरम जायो इखायनो गोजां बोथोराव जोङो सब सब फिथाइजै फिथाइबा जोङो। ओ मैगं थाइगं इखौ जानो हायो मानो होनबा जों गोजां बोथोराव जोंहा जेबो खहा जाया मानो होन होनबा जोङो गोजांनानै जोङो। बेफोरखौ जानो थाखाय मोजांसो मोनो आरो जों गोजां बोथोराव मोनला बिथां ओ बिथाङा बुंनाय बायदि आबाद मावो जों जेरै ओ बिलाय जोङो बिन्स फोर मावो बेफोरखौ जों जानो मोनो आरो गोजां बोथोरावथ' जों आलुखौनो जा आलुखौ मावो दैलां बारनायनिफ्राय जोङो गोजां बोथोर हमनो हायो बेनिफ्राय जोङो
औ।
दैज्लां बोथोर बारनानै जोङो ओ मास मोननै मोदां थानानै जोंना गोजां बोथोरानो जा खायो अब्ला जोङो जेब्ला जों गोजां बोथोर सलिगोन अब्ला जोङो आलु आलु आलुखौ जों मोनजायो आलु गोरलै मोनो जोङो गोजां बोथोराव। गयरम बोथोराव थ जोङो गरम बुस्थु मोनो आरो गरम बोथोरावबो दङ ओ जों आबाद मावनो हायो जेरै हमना ला जोङो थरबुज बा जोङो गोजां बोथोरनि जोङो ओ जुखाम बायदिसिना जों मावनानै हाथाय जों जाग्रा ओ जा दा मैगं थाइगं जों मावनो हायो जेरै हमना ला ओम केेरेला भिन्दि आरो गोबां दङ आंथ' गोसोआव गैयलासो बांसिन जोङो आबाद मावबाबो माने आंनि दा गोसोआवसो गैया खिथु जोङो बुहुद गोजां बोथोरनि बा गरम बोथोरनि जोङो आबादफोरखौ जोङो टाइम बाय टाइम मावखायो।
उम उम
आरो बेल' नङा जे गोजां बोथोरावाल' मोजां जों गरम बोथोराबो मोजां मानो होनबा जों बोथोरखौ नांखाबौ जों गोजांनानैल' जों थाबाय थानो हाया जों गोजां बोथोराव जों मालाब समाव बांद्राय गोजाङोबा जों गरम नागिरो। गरम जायगा नागिरो बा जों गरम बुस्थु जानो नागिरो बेनि थाखाय माने ओ गोजां बोथोराव जोङो थान्दा गुसु जानो नागिरो मानि थाखाय जों। गरम बोथोरावहाय थान्दा थान्दा जानो नागेरो ओमफ्राय जोङो गो गोजां बोथोराव जों गरम जानो नागिरो जोङो हमना ला जों गोजां बोथोरावहाय गरम जानो थाखाय जों सुयटार बायदिसिना जों अर अर खाथियाव सायगोन बा जोङो हिटार बा जों बायदिसिना जों अरसायगोन बेफोरबायदिनो जोङो गरम बोथोराव जों फांखा बा एसि जों फ्रिजनि मलि जायो। बेफोरबायदिनो माने मोननैयाबो गुबुन गुबुन बेलेग बेलेग जायो मानो होनबा जों मोननै बोथोरखौबो नांगौ। गरम बोथोरबो थानांगौ मानो होनबा गरम बोथोर थाबाबो जोंना दंफां लाइफांफोरा मोजां जायो।
गोजां बोथोराव जोंना दंफां लाइफांफोरा देरख'नो हाया मानो होनबा गोजांनायजों जों सब दंफां लाइफां बोथोर बायदि सोलियो आरो जोंनि बे जि थानाय बार बारहावा बेफोरबो माने गोजां गोजां बोथोरफोरखौ नांगौ। गरम बोथोरखौ नांगौ मानो मोनि खौ समान नांगौ आरो बेनि गेजेराव जोङो मोनसे मोनसे मोथोर मोनबाबो। जोङो बेखौबो मोननो हायो। आरो जोङो बोथोर होननाय लोगो लोगो जोङो अखा बोथोरबो मोनो। अखा बोथोरावथ' जोङो माइ साइ गायनो थाखाय जों अखाखौ नांगौ बे समाव जोंना आबादफोरा मोजां जायो जों ओ अखा बो बोथोराव जोङो दंफां लाइफां गायो मानो होनबा जों बे बोथोराव गायबासो जोङो दंफां लाइफाङाबो थाङो मानो होनबा जों अखानि थाखाय दंफां लाइफाङाबो मोजां जायो एबा जों गरम बोथोराव जोङो दंफां लाइफां गायोबा जानो हाया मानो होनबा गरम थाखाय बा दै- दैनि खम जानायनि थाखाय जों गायनाया आरो गोजां बोथोरावबो जों गायनाया मानो होनोबा जों बै समावबो जोङो दै बा जोङो बे दंफां लाइफां थाखाय दै नांगौबाबो जों होनो हाया बेफोरनि थाखाय। जोंनो माने सब बोथोर नांगौ आरोना। आं माने बिथांनिसिम बेखौनो बुंनो सानदों जे सब बोथोराबो जोंनि थाखाय मोजांसो मानो होनबा गरम बोथोरावबो जों मोजां जों दंफां लाइफां मोननो हायो आरो गोजां बोथोरावबो गोबां जों जोङो गोजां बोथोरनि मैगं थाइगं जानो हायो एबा जोंनि ओह बे जायगायाहाय गुसु जानानै थायो। आरो जों सब समाय गरम जाबाबो जों बे दंफां लाइफांफोराव थांनानै थानो हाया। आरो मानसिफोराबो गरमनि थाखाय गोबोद जोबोद बेमार साजा जायो आरो गोजां बोथोराव जोङो नुनो मोनो जे बेमार आजार जाबाबो जोङो गोजांथाइ गोजां माने बे गुसुनि थाखाय जों बायेरायाव ओंखारनो हायैनि जायो। आरो इ बायदियावनो माने मोनसे जायगाफोराव जोङो गोजां बोथोरखौ मोननो हायो हमना ला जों ओ बोसोरै बोसोरै गोजां बोथोरावनो गोजां बोथोर जाबाय थायो। आरो मोनसे जायगायाव माने जायगा लायै जायगा अबेबा जायगायाव जों गरमखौनो मोनबाय थायो जेरै जोङो बे ओ होननो सानो आङो जेरै जोंना ओ राजस्थान बेफोरावथ' बुहुद गरम जायो बेफोराव जोङो अखाबो मोनखाया अखा मोना आरो बे जायगायाव दैबो मोननो थाङा बेनि थाखाय माने बेयावहाय गरम सानाव गरम जागोन गोजां ओमफ्राय हराव गुसु जागोन आरो ओ जोङो बरफ जायगायाव थायोबा जोङो गोजांनायखौल' मोनगोन आरो जेराव गोजां माने बे बरफ जायगायाव आबादफोराव जानाय मोनोना माने मानो होनबा बरफनि थाखाय जोङो आबादफोरखौ मोननो हाया बा गायनो हाया बा
औ
आबादफोरा मोननो हाया। जों बेफोर बेफोरबायदिनो साननो गोनां माने जोंनो सब बोथोरखौनो नांगौ गोजां बोथोरबाबो जोंनो गोजां बोथोरल'बाबो जोंनि थाखाय मोजां नङा ओमफ्राय जों गरम बोथोरबाबो जों मोजां नङा। बेनि थाखायनो माने जों सयमासा जोंना गरम बोथोर जायो आरो सय मासाव जोंना गोजां बोथोर जायो। बेनि थाखायनो माने जोंनि थाखाय मोजां आरो जों ओ